हेलौ नोंथां औ नोंथाङा दा माबोरै दं।
आङो मोजाङैनो दङ' नोंथां।
अ दा दसे सम होनो हागोन नामाथाय नोंथाङा आंनो
अ हागोन।
औ आङो नोंखौ मोनसे आयदस मोनसे आयदानि सायावहाय सावरायनानैसो गोसोखांनाय जादोंमोन।
औ नोंथां औ बुंनायसै नोंथां मा आयदा
दा आयदायानो जाहैबाय नोंथां जोङो बर' हारिनि ओंख्रि बे ओंख्रिफोरनि सायाव सावरायलायनो होननानै आं नोंनो ओ फनहरनाय जादोंमोन आरोना नोंथां।
औ औ जागोन नोंथां जागोन बे बिराद मोजां आयदा
औ दा होनबा जोङो सावरायनायखौ जागायसै नामा? बर' हारिनि ओंख्रिफोरनि सायाव उम दा बिदिब्ला आङो जागायसै नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां।
उम औ जों मोनथिखागौना ओ बर'नि ओंख्रियाथ' मा मा ओ बर' हिसाबै जोङो जोंबो जायो नालाय संनानै न'आवनो ओंखायनो बर'फ्रा मा मा ओंख्रि जायो बिसिना मा मा ओंख्रि दं माबे मबेनिफ्राय बुथुमनानै जायो मा रोखोमै जायो जों बेफोरनि सायाव एसे सावरायसै आरो दा बर'नि ओंख्रि होनना बुङो ब्ला जों मोनथिगौ गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि आबै आबौना गावसोर मोजां मोननाय माखासे मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै ओ बा माबा मोन से ओंख्रिफोरखौ गावसोरो मोजां मोननानै गोथ थाव मोननानै जाबोनाय माखासे ओ मैगंनि संनायफोर जायफोरखौ जों ओंख्रि होनना बुङो बर'नि ओ ओरैनो बुंनो थाङोब्ला मुंदांखाथार माखासे बर'नि ओंख्रिफ्रानो जाहैबाय जोंनाव
औ नोंगौ
अनला दाउबो जाहैबाय ओमफ्राय सबायाइ जहल सबायजों दाउजों आरोबाव बिराद दं नङा होमबा ओ जेरै नाफाम बाथोनफोर आरोबाव दंबावो बि दिनो ओरै मैगं थाइगं जोंना गामियाव मोननाय माखासे लाफा मुलाफ्रा फेमासथारसै आरो आरोबाव मा नैबे बेसर बिलाइ एवनाय बेबोथ' बिराद गोथाव आंबो बिराद गोथाव मोनो फेभरेट आरो आंनि बेबायदिनो दङ गोबांनो ओ जाग्राफोर दा बेफोरनि मादाव आङो माखासे मुंदांखा बर'नि ओंख्रिफोरनि सायाव सावरायसै जेरै अनला
औ नोंगौ
टेकबो मोनबाय जोंना अनलाया ओमफ्राय आरोबाव माबायाबो नाफामाबो जि एटेक मोनबाय आरो दा बेफोर ओख्रिनि सायावहाय सावरायनि एसे आङो दा अनलाम मा ओंख्रि होनोबा जोङो बेखौ नायबानो सिनाय खायो आरो अनला ओंख्रिया माबायदि बियो माइरंजों बानायनाय नालाय माइरंखौ देनानै बानायनाय ओमफ्राय खाालाराबो बिदिनो एसे बोरैबा दालिहां माहां नुयो आरो संबा जा गोजाहां गोमोहां बेबायदि दा अनलाखौ मोरै बानायो आं बेखौ एसे खोन्थानो नोंथांनो ओ जोङो अनला ओंख्रियाथ' फेमासथार नालाय मोनथिनाया गोनां आरो बिनिसायावहाय आरो सोरबा सोरबा गुबुनारिफ्रा अनलाफोरखौ बांद्राय मोनथिया खारन बिसोर जाया नालाय नाथाय जेब्ला खनसेसो मोनजाफ्लाङो एखेबारे गोथाव मोनो आरो बिसोर होमबा हाब मा ओंख्रि बेलाय होननानै सोंलथारो औ दा ओंखायनो आङो बेखौ एसे फोरमायनो नोंथांनो
औ नोंथां
बेखौ जोङो मारै बानायो होनबा जुदि जों अनलाखौ दाउजों जायोबा दाउखौ लायो। बा नाजों जायोबा नाखौ लायो आरो जों मा जाबावो मोनसे मैगंजोंबोो जायो बे मैगंआनो जाहैबाय नैबे आलुफोर बा नङाबा टमेट'फोर ओमफ्राय गरसिजोंबो गोथाव जायो आरो अनलाया ओमफ्राय जोङो जुनि मानसिफोरखौहाय मावा अनला दाउ जानाय नुयो आरो जेनेरेल थाराव मानोना बिबराद थाव जायो माबाजों बे दाउजों गोथाव जायो आरो अनलाया दा अनलाजों दाउजों संनोबा जों फार्स्टआव मा खालामनांगोन जोङो दाउखौ सिथारना लानांगोन गोदानानै बेखौ एसे एवनानै लाग्रोयो आरो ओमफ्राय एवनानै लांगौ खांनानै दोनो जों दसे दा बहाय मा जो अलाखौबो देनानै लायो अनलाखौ देनो थाखाय जों मा खालामनांगौ माइरंखौ बे आसे बाथुनै लानानै बेखौ दैयाव दसे गिसि खालामो जोङो बा सोमनानै दोनो आरो बिदिनो दस मिनिटजों सोमखांनानै जोङो बेखौ फोराननानै लाफिनो खेरखाफ्राव ओमफ्राय रानखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मा खालामो उवालाव देनानै लानोसै दाना अन खालामनो थाखाय गुन्दै खालामगोन आरो माइरंखौ ओमफ्राय दाथ' जों गुन्दै गैयाबा माबा देग्रा गैयाबा नैबे उवाल गैयाबा ग्राइन्डारफ्रावबो होनो हायो खारन दा ओ मेसिन जाजोब्बाय नालाय दानफ्राव ग्राइडाराव होनो हायो नङाबा आरोबाव जाहैबाय जों बे ओ बाथोन देदान जाग्रा ना बाथोन देनानै जाग्रा थफियावबो जोङो देलाबायनानै जायो आरो आथिखालावहाय मानाब ख खम नसिना
औ औ।
बिदिनो बेखौ मोजाङै देनानै लानानै मे जोङो खुरैफ्राव बा बयबाफ्राय थोरसिफ्राव लानोसै आरो बेनिफ्राय देनाया देखांजोबोबा जोङो सारायावहाय दै गुदुं फुदुङो आरो खिन्थु अनलाखौ गुबुन गुबुन मानसिया गुबुन गुबुन रोखोमै सङो आरो आं दा जोंनि ओरै गामिफ्र जानाय जोंनि ओनसोलावहाय गामियाव बेबायदि सङो नालाय दै गुदुंखौ मोजां फुदुंसे ग्लाब ग्लाब बावहाय बे अनला देना लानायखौ उदौफुनाय समावनो होबाय थायो आरो एसे एसे ओमफ्राय बिदिनो एरना होबाय थायो आरो एरना होनानै बिदिनो खारैखौबो बे समावनो होखायो आरो एसे खारैयाथ' जोंना बर'फोरना नांथारगौ नालाय खारै संख्रि बानलुै एखेबारे गावनो देनानै होफाजोबथारसै आरो
औ नोंथां।
दसे थाननानै दाउआथ' एवखामखानाय दं नालाय बेखौबो जोङो बे ओंख्रियाव गारसननोसै दानिफ्राय बिदिफ्राय बेखौ जोङो अर होनानै एखेबारे संबाय थानोसै संबाय थानोसै बिदिनो ब्रैजि मिनिट बिसे थांखांला जोंङ अनलाया दाउजों संनायबाय मोनबायबो आरो ना
औ।
संख्रि नायनानै संख्रिफोरखौ थिग थाग होनानै बिदिनो जाबाय आरो रेडि होनबाथ जों जानांगौामा बिराद गोथाव जायो नोंथाङाबो मालाबा ट्राइ खालामनाय औ बेबायदिनो अनलाइन दाउजों गसङो दा बेनोमोन बर'नि ओंख्रिफोराथ' गोबां दंङा होमबा दसे समनि गेजेराव जों सावरायजोबनो हाया औ दा नोंथां नाबो बर'नि जानाय माखासे ओंख्रिफोरनि सायावहाय नोंथां फोरमायना होदो नामा?
औ औ जागोन नोंथां।
औ दे
दा जोंना ओंख्रि बा बर'फोरनि मुंदांखा ओंख्रिफोर होनब्लाथ' जोंना गोबां दङ दा जोङो जे आलासिफोर फैयोब्ला बांसिनै अबे ओंख्रिफोरखौ संनानै जाहोयो होननानै बुङोब्ला जोङो नुनो मोनो जे सबायजों दाउजों बेबो मोनसे मुंदांखा ओं ख्रि जाहैबाय आरो दङ जोंना नाफाम नाफाम बाथोन। आरो एम्फौ एम्फौ लाथा बेफोर बायदि गोबांथार ओंख्रि दङ आरो दा जोंहा बांसिनै हाय नैबे सबायजों दाउजोंखौ संनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आलासिफोर फैबा बर नि गेजेराव हाय दा स सबायजों दाउजोंखौ माबोरै हाय बानायो आङो नोंथांनो एसे फोरमायना होनो नों थां औ दा सबायजों दाउजों औ। जानोब्ला जोंना गिबियावनो दाउखौथ रेडि खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेखौ हाय सावनानै बा बेनि गांखंफोर फुनानै गोदानानै लाग्रोनांगोन बेनि उनावहाय जोङो बेखौ सु सुनानै हाय साफायै दसे दोनथ'दो आरो। सा रेडि खालाम खांनानै ओमफ्राय हाय बिनि उनाव सबाय सबायखौ जोङो रुग्रोनानै लादो संख्रि होनानै हाय। औ जेब्ला बेखौ कुकारफोराव रुयोबा सातबार आठबार बेफोर बायदि गाब होनायनि उनाव हाय बियो गुरै जासिगोन आरो। अब्ला बेखौ जोङो खांथनानै दोननोसै। बिनि उनाव हाय जोङो मोनसे सा राय बहाय हरसै दानिया। आरोबाव जोङो दानिया थाव आरो सामब्राम, बानलु, हालदै, संख्रि होनानै दाउखौ मोजाङै ए वनानै लाग्रोनोसै आरो। औ मोनहोथाया बेखौ एसे मोनफ्राम खालामसै आरो।
औ।
मोजांथार एवनानै हाय बे सबायखौ आरामसे लखब हरनानै बे बेदरजों मिलाय होनानै ग्लाब ग्लाब गोदौ होसै आरो।
औ नोंथां।
आरोबाव बेखौ जोंहा दंबावो ओरै खारै खारैफोरखौबो होसनना होनोसै। जाहाथे बेदरफोराबो गुरै जायो बा सबायाबो गुरै जायो। आरो मिलौसिनो आरो जानो थाखाय गोथावसिन जायो बेनि थाखाय औ। खारैखौ होनोसै आरो ओंख्रिया रिमोननायनि थाखाय जाहाथे बेखौ स्रुप स्रुप जानो हायो आरो।
औ।
औ बेनि उनाव हाय जोङो बेखौ बिदिनो थ्रिस मिनिटसो गोदौ होबाय थानानै हाय बेनि उनाव जोङो जोंनि जेरै मुंदां खा बर'फोरनि गेजेराव हाय जेखौ जोङो होनो गंगार दुन्दिया, बेखौ होलायथारसै आरो बेखौ होबाथाय गोथाव मोदोमस्रोनसै औ। बेखौ होनानै जोङो संख्रि साखिनसै संख्रिया जादोंना जायाखै। खौ साखिनायनानै जादोंब्ला जोङो खा खांनानै जाजासिगोन आरो बे रेडि जाबाय आरो।
ओ औ।
औ नोंथां। आरो बिदिनो जोंना गोबां दंबावो जेरै नाफाम ना फामखौबोथ माबोरै बानायो नोंथाङाबोथ मिथि खायो नङा होनबा? नोंथां औ। बे नाफामखौबो आङो जोंनि ओनसो औ औ औ। जागोन नोंथां। जोंनि थिंजायहाय माबायदि बानायो आङो नोंथांनो एसे खिन्थाना होनोसै ना नाफामखौ बानायनोबाथ' जोंना गिबियाव नो नाखौनो नांग्रोखागोन नङा होनबा नों
नंगौ नोंथां औ।
जोङो नाखौ हाथायनिफ्राय बा दैसानिफ्रायनो बा बिलोनिफ्राय जोङो लाबोग्रोनसै आरो लाबोनानै जोङो बेखौ साफायै सायनानै बिनि आयसाफोरखौ गारनानै खिफोरखौ गारनानै सुनानै फोरानग्रोयो आरो। अरफोराव बा सान्दुंआव फोराननानै बेखौ गोरान खालामग्रोनाय जायो आरो। आरो बेखौ फोरानखांनायनि उनावहाय जोङो अब्लासो बेखौ रे देनो थाखाय रेडि खालामसै आरो। जेरैहाय जोंना बाव नांगौ जायो थास'नि बिसं बेखौ थास' गोसोमनि बेसंखौ होयोब्ला बांसिन गोथावसिन जायो होननानै बुङो आरो। बेनिखायनो जोङो बे हाग्रा हाग्रानि थास' गोसोमनि बिसंफोरखौ हानानै लायसै आरो न' खाथि खालाफोरावनो थाखायो नालाय जोंनाथ' गामि ओनसोलफोराव ससे हाग्रायाव ओंखारलांनानै हानानै लाबोनोसै आरो आरो बेखौ लाबोनानै जोङो एक गायहेन। उवालफोरावहाय बेयाव देनोसै आरो थफिफोराव बे नाफामखौ सामब्राम गुफुरखौबो होयो जोंनिथिंजायहाय जाहाथे बे नाफामा गोथाव मोन दोमो आरो सामब्राम गुफुर आरो थास' बिसं बिसोर मोनथामजोंहाय ज' खालामनानै बेयाव देयो आरो खेबसेनो
औ
देखांनायनि उनावहाय जोंना बेखौ ओ थेमा बा औवानि हासुं बेवहाय सोनानै दोनसिगोन आरो बे औवानि हासुुङाव माबोरै सोयो होननानै बुङोब्ला बेखौ सोखांनायनि उनाव जोङो औवा औवानि जेनाखि गिदिर औवाखौ नागिरनानै जोङो बेखौ दान स'नानै लायो आरो बेयावहाय जोङो सोनोसै बेनि उनावहाय जोङो बेवहाय ओ थालिर बिलाइफोरजोंहाय हाथफ्ला होनानै मा? थेनानै दोनो आरो बेयाव बार हाबनो हायैनि औ नोंथां थिग बेबायदिनो थेमाफोरावबो सोजाबाय जोंहा मुख्रा गोनां। थेमाफोराव जाय जेरावहाय बार हाबनो हाया बेफोर बुस्थुआवहाय मोजांथारै अबेबा खनाफोराव दोनसिगोन आरो बेयाव सोनानैहाय।
अ
दा बिदिनो एक मास बा दुइ मास बेफोरबायदि दोननानै जायो आरो आरो हायोबाथ' नोङो बे जिसिनो गोबाव दोनो जिसिनो गोथावसिन जायो जाहैबाय। नाफामाथ' दा नेनो हायैनि जाहोनावहाय एक मासनि गेजेरावनो जानाय जायो आरो
नंगौ। थिगानो औ
औ जोंना समाबोथ' जाबायमोन नङा ओन
नंगौ नोंथां।
बिदिब्ला थाथ'लायसै नोंथां। औ औ गोजोनथों नोंथां।